औ उम
उम अबाय दं नोंलाय?
आं दंलाबायो नै। ओय थाबायलाबायदां।
थाबायला बायदोंना?
गोजोन सुदेम बार जादों खोलो खोलो बार ओं।
बोथोरा मोजाङै मोजां
उम ओय आंहा मैया हरावबो मैया हरावबो गोजांदों दाख्लि हरावबो गोजांदोंब्रा।
गोजांदोंना? उम बोथोरा बोथोरा उम बोथोरा गुसु जादों ओमफ्राय दिन-दिनै दहाय दुंनाय दुंनायजों बिदुंजों सान्दुंजों बिराद गरम मोनदोंना?
ए सानाव गरम जादोंब्रा।
सानाव नोथ' होनदां दुंनाया आयौ न' सिङावथ' माबायावथ' न' माबायावथ' खथायावथ' सिङाव थानोनो हाया। गोलोमदैया फुट फुट फुट फुट गजोबो।
आंहाथ' सान्दुं सान्दुं थांलाय फैलाय
उम नोंखौथ' नुखादों आं थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय नुबाय थाखा
ओमफ्राय आखाइ खान्दा गानबावनाय गस्लाया ओरै सान्दुंजों गोसोम जाबाय। ओमफ्राय गस्ला खुबाय आङो सिङाव गुफुर मोदोमा बि
बिदिनो जायो। आखायनो गुबुन मानसिफोरा मालाय आखायाव गस्ला गानोना बै गोबा गस्ला जि जेबायदि दंना औ ससे बेखौ सो उम बेखौ सोनानै लायोना मानसिफ्रा।
ओ आहाबो बायनांसिगोन।
उम होमबा सान्दुंनिफ्राय बासायबाय। बिदिनो जायो जोंनि मोदोमा दालाय गस्ला सि गस्ला गाननाय सिङाव जों गुफुर जाबाय ओमफ्राय सायाव गोसोम जाबाय माबा बिदि जायो आरोना।
ओमफ्राय बिगुरानो मालाबा मालाबा गुस्लायबावगोनसो।
गुस्लायो औ औ। सान्दुंजों बे बिदुंजों गुस्लायनाय बायदि जायो रुनाय बायदि जायो। उम खामो बिदि आरो। दा नै माबाया सान्दुंआ। लासै लासै माबा लांसैसो
उम।
गोरासिन जालांबावनोसैसो।
गोरासिन जासिगोन ओमफ्राय नोङो नैबे जुलाइ आगस्टआवथ'
औ बेयावथ' बांसिन गरम जाखायोना बेयाव गरम जाहाथे थानो हानाय नङा
उम थेवबो उफाय गैया बोथोरनि
बोथोरजों बोथोरखौलाय आरो माथो बुं गावबा गावनि बोथोर नालाय गावनि बोथोराव गाव माबालां गावनिखौ माने ओरैनोबाबो बोथोरा एसे सोलायलांनोसो हमबावबाय लासै लासैनो नङा मानसिनि सुबुं सानखो अनजिमाजों मानसिनि सुबुं सानखो अनजिमायाबो बारा जाबाय नालाय दा नोङो थानो जायगायाबो माबा जाबाय नालाय थोला जाबाय नालाय, हा-हु गासिबो नोङो थोला जाहैबाय नालाय दा बेयाव नोङो बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायजोबनानै थानाय जाहैबायना मानसिफ्रा गिदिर गिदिर माबा लुबाय न' लुबाय बेफोरनि थाखाय माने लासै लासैनो दुंनाया बारासो जाबोगासिनो आरोना। बोथोरा सोलायबोनो हमबाय आरो आबहावाया दिदोमथि गैला औ जे गोदो जे जेरै गुसुआ गुसु थ आलदा थायोमोन मा होनोमोनलाय गरमा गरम दुंनाया द' दान थायोमोन दा बिदि जालाना सोलायबायना एसे सोब गासैबो माबायानो सोलायजोब्बाय माने दा नोङो बिफां लाइफां गायनांगौ जिब जुनार थानांगौ बे जायगायावनो मानसिया थाहैनांगौ जाहैबाय नालाय
ओम
बिफां लाइफां अरन बारिफोरखौ जाहार बारिफोरखौ दानस्रां दुमस्रां खालामनानै न' लुहैबाय नालाय दा बेफोरनि खा बेफोरनि जाहोनाव माने बोथोरा सोलाय सिखोन सोलायलांसिगोन आरो ना लासै गुबुन रायजोनि बायदि जेरै गुबुन रायजोआव गुबुन रायजोआव जुदि जेरै जों जेरै गुसु मोनोना जोंना द' दान गुसु जानानै ददान गरम जायो बिदि माने जाहैनाय नंला आरो गरमानो गरम जाहैबाय थासिगोन आरो बोथोरा बेबायदि जासिगोन आरोखि
ओंखायनो जायगा जायगाबो अखा हायो ओरै अखायानो गैया जोंहा माइ गायनो थाखाय हाद्रि फुलायलायनाय बेदि जाना दं आं दहाय मोखां बिजाबावनो नुदोंमोन मोनथिया
औ औ दा बेफोरनि जाहोनावनो माने बिदि जाबाय आरो ना ओम ओम
जोङो बिदिनो बेरायनो नागिरलायदोंमोन हाजो हाजो ओरै गुबुन हादोरसायाव ओरै सानजाहा हादोरसा फिसा ओरै खोला हादोरसाया बहाय थांनोबा हाजोआवथ' दा थांजालाना बिराद अखा हानाय ओमफ्राय हाजो गुगानानै बे माबा मोन बिराद लामाफ्रानो बायस' बुस' होथेलागासिनो बेखायनो गिनानै थांला जोङो
ओम दादै दा ओम दा दैज्लांआव माने गोजान जायगायाव बिथिं ओरैजाय माबाथिं साहाथिं बेराय जाखायानो माने हाजो जायगाफ्राव।
बेरायजाया आरो
उं माने दा बोथोराव बिराद अखा हाखायो। गोबां अखा हानायनि जाउनाव हाफ्रा हा गिसिखानाय जाहैबायना। लामा सामा गासिबो होथे हो था जायोना गिनांगौ जायो आरो
माबायावबो बे समाजारि बिजोङाव होगासिनो ना नुबाय। थायो माबा बे बबावबा गारिजोंनो लामा बायस'नानै गलांनाय मानसि बिदिनो हाजो खुगानायजों
उम बिदि जायो ओंखायनो दा बेरायजाया।
दा बेरायनोबा मायाव बेरायनांगौ
अ उम
एसे नोगोर सोहोर बिदियाव। ना बिदियावसो थांनांगौ दा समान जायगा
उम हायेन हायेनजायाव आरोना। हाजो हालायाव जौयेन जायगाफ्राव दा
उम नोंङो जिउखौ जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंहा जेबो माबाखौनो राहाखौनो मोननाय नंङा।
ओम गासिबावबो सांग्रां जानांगौ जाहैबाय आरो ना। थांनायनि फैनायनि गासैब गावबा गावनि सायाव जाहैबाय बेफोर गावबा गाव सांग्रां जानाय। सायाव बिदि आरो नों गावखौनो गाव जेबो बा थाल लानो रोङाबाथ' आरोै जाखागोन।
ओम।
थ' सोमजिखायोना बिदि आरो ओम फांसै र' नायनोसै मा होनोम मोनलाय। दैज्लां बायखांबा अबावबाफोर मोजां
ओम
मोजां नुथाय गोनां माबाफ्राव मिथिंगानि समायना माबा
ओम जोंहाथ' नैबे जुलाइ जुलाइ दानावनो बेरायनायनि थांखि लादोंमोन। मारै' जायो।
ओम।
लोगोफ्रा अक्ट' सम बानायो बानायो थांखि लायो गाैबो फैमाल। मेनसेबो जाफुंसारा ओरै'नो लानायल'।
मालाबा ओम मोजां सम लानानै गोबावनि गोबावनि थांखि खालामनााङा गोबावजों थांगोनखौ थांखि खालामनााङा माने नोङो सानसेनि ओ सानसे औ बेबायदि आरो बेबायदि माबा लानानै थांखि लानानै थाङो आरो हबानो जाफुंसारो आरो ना।
ओम आंहाबोथ' उदां जाखाबायना। एबार उदां जाबाय नालाय गोसोबायदि बिदि थांलाय फैलाय खालामानो हासिंबार' आं दिनैबो माने दिनैनिफ्रायसो मोजां नालाय दिनैबो आद्रा थानाय खामानिखौ मावहैनांदों फरायसालियाव थांनांदों नालाय।
औ।
ओमफ्राय फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिजों रायज्लायबाय फरायसाफोरजों माखासे रायज्लायह जोंनालाय सम' मोनाखै गाबोनबो एसे खामानि आदार थानायखौ मावनांगौ मथा मथि बा अक्ट'सिम माबा आरो आद्रा थानाय खामानिखौ मावनांगौ जायो।
ओरै नोंसोर ओम सो ओरैनो माबा बे फरायसालिफ्रावबो एसे माबाफोर दिन्थियो नामा नोंसार।
ओ फोरोंहैनाय जायो दामनाय मोसानाय बर'नि दामजु जेरै' खाम, सेरजा, सिफुं बेखौ फोरोंनाय जायो दामनो आरो मोसानो फोरोंनाय जायो।
उ।
बागुरुमबा, दाउस्रि देलाय बेफोरखौ बारदै सिख्ला मोसा ग्लांनाय बेफोरखौ फोरोंहैनाय जायो।
औ।
माने बेजोंबो गोजौ थाखोआव फ ओम फरायहैनो हानाय जाबाय नामा।
फरायहैनाय जाबाय नालाय
सालिमा दंसै बिनिबो। दा बै फोराव माने सुबिदा जाहैयो आरो बेयाव रोंखायोबा थाब थाब बारनो हायो। ओम गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय माबा जाहैबाय बेजोंनो जायफोरा उन्दैनो रों थाबायना बिसोरो बैयाव समाव गोरलै जाहैबाय आरो।
औ औ माने उन्दैनिफ्रायनो मोजां उन्दैनिफ्रायनो मोजां माने फोरोंलांखायोबा खोन्थालांखायोबा माने रोंहैलाङो आरो ना मोजां।
ओ नम्बरफोरखौबो मोजां मोनहैसि
औ ओम ओम माने रोंखाबाय राखाबाय नालाय। बेबायदि आरो।
ओम।
उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलोंलांखानांगौ होमबासो देरोब्ला माने गावनि थांखियाव जाफुंसार जाहैयो आरो। ना गोरलै जाहैयो आरोना बिदि आरो
आरो सोरखारफ्राबो सोरखारनि सोरारि सोरखारि फरायसालिफ्रावबोथ' आजिखालि माने बेफोरबायाददिखौ हारिमु आयदाखौबो सोलांनायनि एसे थांखि
लानाय बायदियानो जाबाय बबेबाथ' सोबायानो। गोदान गोदान दामजु गोदान दामजुफोर दामनायखौल आजिखालि माने बे सरखारि फरायसालिफ्राव
औ ओम ओम। नुदों आ आंबो नुदोंमोन ओमफ्राय खोनादों फोरोंदोंबोथ' मानोना फरायसालि फरायसालि फोरोंदों औ।
ओ जों मोनसे बै माबायाव थांदोंमोन आं दिनै थांनाय फरायसालिाबावथ' गोदान गोदान मुगानि दामजु दंजोबो। ओमफ्राय जोंनि जोंनि बे गोदोनि हारिमुनिखौबो दा बिसोर बायबाय आरो एसे एसे।
औ औ औ।
दङ ओमफ्राय जों फोरोंनायदों गावसोर बायनायजों ग्रोब जाहैबाय आरो।
औ।
ओफ्राय आं फोरोंगिरिया बिराद जोंखौ मदद होयो।
औ औ। फोरोंगिरि आरो ना।
ओम।
उम
फोरोंनायावबो मोजां माने गोदान गाहाइ फोरोंगिरि जाबाय नालाय
औ।
बिराद मोजां माबा लायो आरो बे
औ गाव मोजाङै माबा खालामो आरोना आदद लायो आरो ना ओम।
फरायसाफोरखौबो फोरोंगिरि माखासे
फोरोंगिरिया मोजाङै आदद खालामोबा माने फराय औ सोलोंसाफ्राबो रोङो आरो ना मोजाङै?
फरायसालियाबो गिदिरथार गुदि फरायसालिबो दङ। गुदि फरायसालिखौ गावनो सामलायो, गेजेर फरायसालि दं, गोजौ फरायसालि दं जेराव बे मोनथामखौ ज' गावनो सामलायनांगौ जायो।
दे होमबा आदै समाबो जानोसैलाय दोनथ'लायनोसै नामा? औ दे उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै ओ दे।